हेलौ
अ नोंथां खोनानो मोन्दों
नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथाङाबो खोनादोंबा औ-औ आंबो खोनादों नोंथां
औ
नोंथाङा दाहाय मा खालामगासिनो
नोंथां आं दा जिरायना दोङ बायजोआव नोंथां
औ-औ नोंथां अ आंबो जिरायनानै दं नोंथां ओरैनो बोथोराबो जा गरमना औ-औ ओमफ्राय नोंथां आं मोननैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रिस दंबा रायलाय जागोनना नोंथां
औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां
अ होमबा आङो मबाइल बाहायनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा आंनो औ औ-औ देलाय एसे सावरायनि होमबा
औ
औ-औ
जोबोद बाहायनाय नुनाय जाबाय नामा नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथा नंगौ
आगोल जिबायदि जोङो जामबुंखौ इदि नुफेरामोन दा बेफोरबायदि जोबोद बेसेन गोसा बेसेन गोसा जामबुं नुनाय जाबाय नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दाथ' जोङो जामबुंदोनो जोङो गावनि फरायनाय बा जोङो गाव रोङै
औ
गाव रोङैफोरखौबो जोङो जामबुङावनो नायनानै जोङो गाव सोलोंना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
होमबाबो नोंथां जोङो जामबुंखौ जाय लादो बेफोरखौ जामुंखौ लानानै बेफोरबायदि मोजां खामानियाव बाहायनो रोंदोंबा बेफोर बेफोरना जोबोद मोजां जादों जायबा जामुंखौ लानानै मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै बिसोरना जोबोद गाज्रियाव थांदों नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथां हेल' हेल'